औ औ खोनादों नों थां
नोंथाङा मा खालामगासिनो? औ बिदिब्ला दिनै जोंनि दोरोङारि बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै आं फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांखो
औ नोंथां सावरायजागोन।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माबायदिहाय
हेलौ नोंथां ।औ हागोन नोंथां औ। नोंथाङा खनसे होनफिननो हागोन नामा!
नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबाय फालियो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां खोनथानो हागोन उम जोंनियावथ बैसागो बैसागुआ जोंनि मोनसे आंगो फोरबो नालाय बर'फोरनि जों बैसागोखौ मोनसे जोंनि बर'फोरनि आंगो फोरबो होननानै फालिनाय जायो आरो ना। ओ बैसागुखौ जों मोननै फोरबोआव फालिनाय जायो। मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु आ जोङो फास्टावनो बैसागु ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ ओ सैथोनि लास्टआव थुखैयो नालाय बिनि सानसे सिगां जोङो देग्लि गुथि थाराय ओमफ्राय हालदै इ फान्थाव पानि लाव थाराय बेफोरखौ जोङो नागिरना दोनखायो। मानना बिनि अखानायै जोङो थुखैनां ह नालाय बिनिखायनो जोङो ओ मोसौ बिनि अखानायै जोङो ओ सैथोनि लास्टाव बिखौ थुखैनो लांनो थाखाय जोङो ओम थुखै खालि ओ आरुं गोरलै जिरनानै जोङो माला सुना लानाय जायो जेरै थाराय फुसि ओ थाराय देग्लि गुथि फान्थाव बेफोरखौ जोङो ओ बे खाथि फिसा जिरनाय आरुङाव जोङो माला सुनानै मोसौनो गान होयो ओमफाय थाराय थारायजों जोङो मोसौखौ बुज्रिना बुनानै लाङो बे गानखौ जों खनो गोदो गोदायनो आजै आजौमोना गालांनाय मेथाइ जोंनि खुगा मेथाइ ओ लाव जा फाथाव जा बोसोरै बो सै ओ बारिलांबाय था बिदि मेथाइखौ जोङो खननानै मोसौखौ जोङो दैमायाव थुखैनो लाङो। दैमा एबा फुख्रियाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नों थां बिनि उनाव जोङो ओ बेनि अखानायै जोङो मानसिनि दिन हिसाबै फालियो ओ उन्दैखौ सनमान होयो गोदोरखौ जोङो मान खालामो आरो आरो बिनि नेक्स्ट दिनाव जोङो बैसागुखौ जों सात दिन फालिनाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ नखर नखर नखर थांनानै मागिहैयो जेरै दखना थावसि रेगे रेगां आगरनि फासोरा जोमग्रा लानानै गोजा गसला गाननानै जोङो ब्लाउस गस्ला गाननानै जोङो नखर नखर मागिहैयो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गोंगोना बेफोरखौ लांना बेफोरखौ लानानै जोङो ओ नखर नखर मागि होयो आरो जायनिबा नखराव जोङो मागिनो थाङो बिनि नखरनि मानसिफोरा जोंनो अननानै जोरै ओ फैसा सि हरो फैसा हरो सोरबा माइरं हरो आवगायनि दिनावथ माइरंदो दाउदै देस से हरोमोन होनना खोनादों दानि दिनावथ जोंनो दाउदैफोरखौ हरला बिदिनो माइरं ओमफ्राय आरो ओ फैसा बिदि हरनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
आरो बैसागुनि लास्ट बैसागु खालि जोङो ओ गोखा गोखै बिदि एकस एकथा बिदनि जोङो गोखा गोखै जायो मानोना गोदोनि आजै आजौमोना बुंनानै गालांदोंदि जोङो ओ गोखा गोखै जायोब्ला जोंनि देहानि ओ बेमार आजारफोरा खारो हामो होननानै खोनादों। आरो जोङो ओ बावखुंग्रि हाजो खौबो मोनसे जोंनि गोथार फोरबो होननानै फालिनाय जायो बैसागु बोथोराव जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगना दामनानै जोङो ओ बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहोयो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गोदो गोदाय होनलांनाय बायदियैथ खोनानो मोननाय बायदियै ओ सिख्ला साया गावनि मोजां मोननायखौ मोनैनि बे बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय बाख्लायनानै थैदोंमोन होनना बेनो बुंलांदोंमोनदि ओ जेनेबा बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै ओ बोर बियोब्ला ओ‌ मोजां मोननाया जाफुङो आरो साननायफोरा जाफुङो होननानै आरो जों बेखौनो फोथायनानै ओ दासिमबो बे हाव खुं बावखुंग्रि हाजोखौ खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जयैनो जोङो बैसागुआव बावखुंग्रि हाजो गाखो हैयो।
औ नंगौ
से जोङो बायदिसिना बर'नि दोरोङारि ओंख्रि मोनजानाय जायो बे बाव खुंग्रि हाजोआव बर' आइजोफोरनि आखाइजों सनलाय अनला दाउ अनला दाउ अनला दाउ आरो नारजि अमा बेफोर गासिखौबो जों मोनजाजोबनाय जायो बे बावखुंग्रि हाजोआव ओ फालिनाय मोनसे फोरबोआव। नोंथांमोननि जाबो बिदिनो फालियो जान नांगौ नोंथाङा एसे
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेरै नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय जेरै सैथो सैथो दाननि जोब था सानखालि मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो लाव फान्थाव बायदिसिना सानसे सिगाङाव जोङो बुथुमना दोननाय जायो। आरो सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो थुखैनाय जायो ।नङा होमबा अ मोसो मोसौखौ थुखैखां नायनि उनावज जोङो हेरनानै होनाय जायो बेनि उनावहाय मोनायाव जोङो गोदान फागा लागायनाय जायो। आरो बिनि उनाव ओ से खालार खालि जोङो बय बो ओ दख'ना गोदान गामसा गोदान बेबायदिनो आर'नाइ गोदान गोदान गाननानै देलायफब माफब बयबो बैसागु रंजानो अंखारो रो न'खर न'खर थांनानै बैसागु रं जाहैनाय जायो।
औ औ नंगौ
गिदिरफोरखौ मान होनाय जायो बेबादिनो नखर नखर बैसागु रंजाहैनायाव जा एसे अननानै अन थोब महरै माइरं बा फैसा बेबादि दि हरो आरो जोङो बे बैसागुखौ स्नि सानालागै फालिनाय जा जायो औ नंगौ आरो लोगोसेनो जोङो बेफोर मोनबोनाय नखर नखर मागि गिनानै मोनबोनाय अन्थोबफोरखौ जोङो जयैनो लावखार ओंखाम जानाय जायो ए दुब्लि फो थार नङा ब्ला दैमा दैसानि सेरावहाय जोङो लावखार ओंखामखौ जानाय जायो बेबादिनो गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बय जयैनो जानाय जायो
औ
बेनि उनावहाय नोंथाङा जि बुंबाय सेजौ से गोखा गोख खै
औ औ औ औ
नंगौ बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बुथुमनानै गोखा गोखै गोफा गोदै बेफोर बायसा बुथुमनानै जोङो सेजौ से मैगंखौ जानाय जायो जाहाथे जोंनि देहानि बेरामफोरा खारो बेबा-बेबादि फोथायना जोङो गोखा गोखैखौ जानाय जायो
औ नंगौ
जेरैहाय नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय बैसागुआव बावखुंग्रि गाखो खोहैयो होननानै
औ औ औ
बिदिनो बेयावबो गोबां मानसिफ्रा बावखुंग्रिखौ गाखोनो थाङो बेबादिनो फोथायनानै जे गावनि गोसोनि साननाया जाफ फुङो बेनि थाखाय
औ औ
आरो नोंथाङा जे बुंबाय बेवहाय गोबां रोखोमनि जाग्राबो मोन जायो बेवहाय बर' आइजोफोरा द फानहोनानै बेबादिनो बेफार फालांगि खालामनाय जा जायो
औ औ नंगौ
नोङो साम' सबाय अनला दाउ नारजि अमा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि लाथा एम्फौ बेफोरखौबो मोननाय जायो बे-बेवहाय खाथि खाला ओनसोलनि मानसिफ्रा जेरैहाय दखान होनानै रांबो आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बैसागुआव बयबो ज' ज'यै रंजानायखायनो बेखौ रंजालि बैसागुबो बुंनाय जायो
औ औ नंगौ
जेरैबायदिहाय बैसागुआव ओ सेंग्रा सिख्ला एदावलायनायनि मेथाइ बिहामजो बिखु बिहाव बिहामज जोंनि जंखालायनाय मेथाइ
औ
रंजानायनि मेथाइ बेफोरबादिबो रोजाबनाय जायो खाम जथा सि सेरजा सिफुं गंगोना बेफोरबादि लानानै जेरैहाय खामखौ जोङो दंफांनि फ्राय बानायनाय जायो जिब जुनारनि बिगुरनिफाय आरो सेरजा खौबो जोङो दंफांनिफाय बानायनाय जायो बेबादिनो थरखाखौबो जोङो औवानिफाय गंगोनाखौबो जोङो औवानि फ्राय बेफोरबायदि जोङो बानायनाय जायो
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंगौ।
औ
आरो जोङो आबादजों सोमोनदो लाखिनानैबो जोङो बे बैसागुखौ फालिनाय जायो। जाहाथे जोंनि आबादफोरा मोजां जायो।
औ
बे बेनि थाखायबो जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो।
नंगौ।
नोंथाङा बर'फोरनि मा मा दामजुफोरनि मुं मिथिगौ नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन नामा?
औ खोनथानो हागोन नोंथां जोंनि बर'फोरनि दामग्रा दांजु दामजुआनो जाबाय खाम बिनि उनाव सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेनो जोंनि बर'फोरनि ओ दामग्रा आगजुफोरा।
नोंगौ। जेरैहाय औ नंगौ। जेरैहाय नोंथाङा बुंदों सि फुं सिफुुंङाव गुदुङा बेसेबां थायो नोंथाङा मिथिगौना?
औ औ नोंथां सिफुंनि गुदुंआ ओ गुदुंबा
औ नोंगौ बेखौहाय जोङो औवाजों बानायनाय
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। औ
जेरैहाय जोङो सेरजा सिफुं खाम जथा बेफोरखौ लानानै न'खर न'खर बैसागु रंजायो। बेनिखायनो जों बेखौ रंजालि बैसागु होननान बुंनाय जायो जों बेखौ गोदो गोदायनि आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबायमोन
औ औ दे दे जागोन
औ गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां